अ' खुमारिबा जाखो जोंना सावराय लायनाया औ मा म'आंबो थालखौनो मोनाखै नोंथां।
आंहा रायलायगासिनोसोमोन। मा सिरि जाखो होनना नायबाय आइया माथो गैला सानबाय आरो आङो औ औ
गोदान जुरि फिनांसिगोन जों ना मा होनो ओ औ ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जायामोन दिनै
ओंख्रिया ओं ख्रिया फुङाव आलु बाथोन जाबाय। ओरै सानजुफुआव एम दुब्लियाव थांनानै फैखांनानै बयलारजों जाबाय आरो।
औ मोनाबिलिनियाबो थियारि जाखाबाय नामा?
मोनाबिलिनिया थियारि खालामगासिनो।
थियारि खालाम गासिनो ना नोंथाङा दुब्लियाव मा ना ओ
दुब्लियाव आं नै माइखौसो नायफैदों आङो
माइखौसो नायफैदों इदिनो सेन एरि सायाखैना सेन, ख'खा
जोंथिंजाय नैलै इदि मा होनो गैया जामफैनि दै फैया। दैमा गैया नालाय अखानि औ औ औ अखा हानायजों अखा हानायजोंनो गायनांगौ थाम थुम गायनांगौ आरो फानायजोंनो हाखु दाखु
औ हाखु दाख
जिदिनखालि अखा हायो हिदिनखालिनो नों गायदो। फुदो हालौदोबो लगालग गायनांगौ आरोखि।
उम होमबाथ' अखा गैयाबाथ' नोगोद जारला जायोना?
ओ हालौ खांनानै हैय गाबोन गायनोसै र' दोनथ'सै इदि दोनबा थाय गायनो हाला रानथाब जोब्बाय।
उम होमबालाय अखानि सायावसो जायोना गायनाय फुनाया? औ।
थाबानो हालौदो गायदो अखा गैयाबा हालौ नांलाबो गायनांलाबो। नाङाबो जायो आरो।
होमबाथ' सांनाय बोसोराव जोबोद खस्थ मोनदों ना नोंथां मोनहा? थां-थांनाय बोसोरावथ' अखायानो गैयामोन।
अखायानो गैया खुनु रुखुम।
उम देग्लाय एसे अखा हाबावदोंना?
नारा नाथा गायबाय आरो।
औ देग्लाय बोथोरा एसे मोजां जाबाय।
ओ उम खुनु रुखुम नैबे आमथि सुवानि सिगां गायखांदों न'नि खौ आमफ्राय बे औ ओरै जाय गुबुन जायगायाव लादो आरो गुबुन जायगायाव इयाव गायहैदों।
औ औ
बेयाव दैमा दै मोनो जाम्फैनि।
हाजो ओनसोलखायनो बारा माबा खस्थ जायोना नोंथांमोननिजों दुम गायनाय फुनाया एसे ने औ औ आरोथ जिब जुनारफ्राबो एसे दिसथाब खालामफैबावोसो खोमाना
औ दा खम जाबाय
हाग्रानिया
औ-औ दासो खम जाबाय बोसोरनै-नै बोसोर थाम बोसोर जाबाय जि खम जानाया।
उम खुख्लं होनदोंमोन नामा नोंथांनि जायगाया? औ। खुख्लं ना मा होनदोंमोनलाय नोंथांनि जायगाया?
सम लानानै फैयो आरो गोबावजों-गोबावजों।
औ खोनाबाय खोनानाया खुख्लुङाव थांफेरनाय जायाखै थेवबो हम।
उम-उम।
खालि आं गोदो बेखौ खुख्लं-खुख्लं होननानै खोनादोंमोन माने उन्दैयाव बैयाव। माने बर'फ्रा बे बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्रा खेराइ फुजा हैयोमोन होननाय खोनादों बाव। बेयाव खेराइ फुजा खुख्लुङआव औ-औ खेराइ फुजा हैनांगौनो खुख्लंआव होनलायलायनाय। बेनिखायनो खुख्लं होनबा एसे बिदि मोदाय-दावदायनि जायगासो मोनहरलायलाङो आङो एसे।
हा-हा।
मोदाइ-दावदायनि जायगासो मोनहरलायलाङो आं खुख्लाङाव एसे।
बारा नङा नंनायालाय बिदि।
उम।
उम।
गोदोनिफ्राय खोनानायना बिदिनो ओंखायनो एसे।
नोंथांनालाय गायखांबाय ना गायथ'वाखै?
जोंना गायथ'वा माइखौनो गायखाया जोंना।
ओ गाया ने।
ओहो माइ गाया उम औ माइ गाया। ओरैनो थायो आं दा बिदिनो फरायगासिनो दंना ओंखायनो ओरैनो थाथ'गासिनो दं आङो।
आदसा फरायगासिनो ने।
नोंथाङा बेसि औ नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनाय?
फरायथ'वासै।
अ फरायथ'यासिना।
जि औ ओ थाखो जिनैआव खननै फरायबाय। ओमफ्राय फरायथ'वासै से बोसोर जाबाय आरो थाथ'नाया।
औ मोजां होनबालाय।
उम।
दा होमबा आबादाव गोसो होथ'बायना होमबा नोंथाङा।
आबादावबो इ गासैयावबो जेखौ मोनो बेखौनो आरो।
औ गावनि जि गावनि औ गावनि जिउखौ दै देननोथ' माबा मोनसे-माबा मोनसे मावखानांगोन ना बेनिखायनो दे हरजाया मोजां। ओरैनो नोंसिनिजों हाजो ओनसोल हिसाबै हाजोआव मा-मा मैगं मोनो नोंथां?
मैगंआ
औ।
हाग्रानि मैगंफ्रा
हाग्रानि मैगंफ्रा खेरा दाबसिनि मोनो।
औ खेरा दाबफि नियाबोथ' बर'फोरनि दोरोङारि गनायथि मोननाय मैगं जाहैबायना।
दा मोननो थांला ओरैजाय। मोननोनो थांला गोजान गोजानाव उम।
औ हाजो औ
जायहा लायनानै सिब्रुखौ बेखौ सिब्रुखौ आं मिथिथ'ला सिब्रुखौ मोननो थाङा दै गोनां जे जाम्फै दं
औ
सिब्रु इरिखौ
अलदरखौ मोनगोन ना मोना अलदर बेदर?
अलुदर बेदरा न'आवनो गायो अलुदर बेदरखौ। औ औ ओरैजायनि माबानि मा होनो बे अलदल बिसौ जाग्रा मोनसे दंना ओरै जों थिंजायनिखौ जाया आलदर बिसांखौ
ए
जाफेरबाय दा उलुदुर बिसंखौ?
जाबाय जानाया औ अगुर बिसमखौ जाबाय आं। ओमफ्राय एलाइसिफोर मोनगोन ना मोना हरै नोंसिनिजों? खोनाबाय? मोनोना ओ सिंसाब्लाय मोनगोन ना मोना?
सिंसाब सिंसाब सिंसाब मैगंफोरखौनो बारा नाम
खोनाफेरबाय नों अ आतसा आरो बे औ
माखासे बे-बेखौ मिथियो मोनथियो जायगा लायो जायगाया गुबुन जायगायाव गुबुन नाम होनो जों जोंनि जायगायाव जोंनि आल दा नाम होनो नालाय गुबुन गुबुन नाम मोनो नालाय बेयावनो एसे मिथिया मिथिया जायो आरोखि बिदिया ओम।
औ औ नंगौ नंगौ
जेरै जोंथिं ओ सावरि जानाय होनो बेलिगु फाला बदल फैलायनाया बै सावरि जानायफ्राव
औ औ औ आंथ' सावरि जानायखौनो मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो मिथिनायालाय औ एसे नोंथांनिजों नेटवारकआ एसे बारा मोजां नङा नामा?
साननैनि उनाव बैनाव हा
औ औ नोंथांमोननि जोंनाय दवकआ बारा मोजां नङा नामा होनदा?
ओहो जोंथिंजाय बारा मोजां नङा
आतसा
मोजां जागेरा जोंनियाव औ औ जायगा लानानै जायगा मोजां जायो आरो
नोंथांमोना औ नोंथांमोना ओरैनो बाजारफोरखौ खालामो
जोंनिया बाजारा खाथियावनो खाथियावनो दं बाजार जाग्रा मोनसे बेयावनो मोनो
ओम ओरैनो नोंथांमोनाव मा मा मैगं दङ?
मैगङा औ बै मैगङा बहल दं। फान्थाव दङ थारुन गायबाय
औ
लोंजोबोना बेखायनो जेबो आबाद फ्रानो मावनायानो जानो नागिरा थारुन गायबाय फाथो फु
ओम औ औ फाथोखौथ' दा ओरै जोंनि साइदजों फैखायोदा हरै साइदजों औ।
बिबार मोनसिगोन थारुन बिबार, थास' बिबार होननाया
औ औ औ थास' बिबार औ औ बिबोथ' बिबोथ' गोथावथार औ जोंहा दहायसो जादों थास' बिबारखौ औ। अमा बेदरजों गोथावसिन जासिनबावोसो दाबो बोथोर जा-जा जाथ'आखै नामा नोंथांमोनहा?
जाबाय जाबाय न'आव दं नालाय न'निखौनो खानानै जाबाय।
औ औ औ औ। जोंहा दहाय जादों जानायालाय गोथावमोन।
दं बिखैबा
औ दङ आरोथ' आरो बाजारफ्राव फानहैबा औ
औ।
दाम गोसाबाव।
न'आव दं न'आव गायनाय दं बेनिखौनो जादों।
ओम ओम होमबाथ' नों थांमोनहा गायनाया फुनाया जोब्बाय ना? औ।
जोब्बाय ओ दिनै जोब्बाय जोबथ'बाय दैज्लाांनि खामानिया थ'बाय दिनै।
ओमबा मोजाङानो जाबाय ओरैथ' जोंनिजोंथ' दाबो दासो जुरिहांदों।
ओ
खोनाबाय? नोंथांमोननिजों अखा हादैजों गायनांगौ जाहैबाय ओंखायनो थाब गायबायना? ओम जोंनिजों दासो जुरिहांदों औ। बोथोरजों गोरोब फानांगौना।
औ।
उम
गोरोबनानै थायाबा
ओरैनो ओम नोंथांनि मुंआ मामोनलाय? सोंनायसो जायासै।
सोंनाय जायासै ने?
ओहो नोंथांनि मुंआ खोन्थादो अ आदसा हो गोरोन्थि जाबाय होनबा ना मा होनो? अम। अ -औ आतसा जेबो नड़ादे ओमबा।
औ -औ।
ओरैनो नोंथांफ्रा गेलेनायफ्राव मा -मा गेलेलाबायनो मोजां मोनो?
गेलेनाय- गेलेनायावथ' फुटबल खौ मोजां मोनोमोन आं ओमफ्राय गेलेनाय जायाना
अम औ- औ।
औ।
फुटबल खौथ' जों बर'फ्रा जोलुर होननानैबो मिथियो ना?
औ। जोलुर
उम
दे होनबा ने एसे उनाव लोगो मोनफिनलायथसै नामा?
औ दे -दे नोंथां दे औ- औ दे।
दे।